खोनाबाय उम गावसोर आलासि जानो थांनायाव एबोै गावसिनियाव बेयाव दालाय बैसागो फोरबो खुंदों ना मामोन ओमफ्राय बेयावबो बिजों नो रायलायनानैनो थाङानो ओमफायो थालांलायबायसो
ए बेखौ नुनायनि थाखायनो थालां ओ ओ थांबाय आरो
फोरबोखौ नायनो होननानै थांनाया ओमफ्रायो बै बिसिनाव थां बिसिनावनो थांखादों माने फोरबोखौ नायनो होननानै ओमफ्रायो बै हौवाजों रायलायनायनि थाखायनो थाङासैनो ब्रा फोरबोआव बिजों रायलायनो थाखायनो बेबो फैदों नाामामोन ओमफ्राय बेयो बिसिनाव बेयाव फोरबोआव थाङासै नालाय गावहाबो थाङासैनो ब्रा सानजों खिजानि रायजलाय हरखानायसोमोन खोमा आं थांनो नागिरदों नोंबो थां इदि होननानै बुंहरखानायसोमोन खोमा उम ओंखायनोथ' थांदोंमोन ओमफ्राय उनाव हौवाया थाङासै नालाय गावबो थाङासै खोमा ओंखायनो ओमफ्राय सोरबा लोगोफोर थां उम सोरबा लोगोफोर थांदों ना मामोननो ओमफ्राय लोगोआ गावहा जि बे जानबुंआवल' थाबाय थाबायनो ओमफ्राय लोगोआमनो उम नों न'नि मानसियालाय नों न'नि मानसिया बे उम एसे खामानि मावफा हैबा मा जायो बिदि होनदों ना मामोननो ओमफाय थेवबो आं नङा दे आं खोनाया दे होननायबादि थाब
थाफ्लाबाय थाबाय आरो मालायहा मबाइलाव माबा नायाखै बे
ओ आमफ्राय रायलायबाय थादों खोमा ओं ओमफ्रायायो बिदिनो जेनेबा खामानियाबोथ' गै गैखाया नालाय ओंखाम ओंख्रि ओंख्रिफोर नाया ओंख्रिफोर सायनाय मानाय बिदियावल' एसे एनै हेफाजाब होआखैमोन बे गाव ओमफ्राय बेखौबो जि फैनानै होनफैबाय थाबायनो
ओम
फैनानै माबायाव मान ओं मानसिफोरनि सि गाङाव थांनानैबो मोजां खौनो मोनजायासै ना बेदरफोरखौबो मोजांखौनो मोनजाबोआसै सै बिदि होननानै बुंफैबाय थाबायनो खामानिसो मावनांदों मादों बिदि होननानै
उम हा ज' इदि गावसोर सिम गोमोनखा सिनायखालायना ज' मावनानै ज' जेबा सोरबा थांफेरि आलासि जेबा थांफेरि आलासिथ' नङाना
ओ जेनेबा न'निनोखा मिथिखायो सिनायखायो
आरो अखासो हालायबायहाय
उम इसे हांबायथ' आरो
हैइ जिया जि लामदोंमोन
आं दहुन खायासैमोन गोसा हायाखै खोमा माथो नुहुरासै
ओमफ्राय अखाया आरो होलायबाय बिनि सासेयाबो रायज्लायगासिनो जि गोसा गोसानो इयाव
ओ
मा अखायालाय मानो हानांगौ दे आं जि
सान्दुंसो ओंखारफिनगोन बे दसे थानानो आरोबाव
जानो सान्दुं ओंखारोना ओंखारा माबा बोरैबा खालामथारोलै अखाया दसेनो दसेनो थिखो होयो दसेनो उम
आंनाबो एसे रानहांबायमोन खोमा थिखोनोनो थिखोलासो सानबाय आङो
अखाया एसे माबाया हागोन खोमा नै खोमसि जादों
ओम थिखोनांसिगोन लै आयु सैमायाबो हासुनानै दोनदों
ए दहाय गाबबाय थादोंमोन बियो
ओम
आं होनदोंमोन गायदे माबाखौ आरो खिनो ओंखारदों खोमा इनै माबादों खोमा होननानै ओमफ्राय गजानो लुगैनानैसो माबादों इयो होनबाय थाबाय गाव
एखमा गावबो गजानो लुबैनानै गाबोबा ओंखायनो होनजायो दै इयो
इखायनो दाना खिनि ओंखारबाबो हासुनो ओंखारबानो गगारजानो लुबैदों सानफ्लांलाय लाङो दे
ओ गावनो गावनि आखलावनो इदि सानजाग्रा जाबाय
रायलायखांबाथाय दुगैनोसै
खेबसे खेबसे दंबावोसो खोमा
खेबसे दंबावोसो आयं टुइन्टि मिनिट
टुइन्टि मिनिटआनो दं होनजायो
अखाया एसे रोजायानो हाबाय आंबो जिखौ थिखो फैबायसो दानो एसे रानहांहां रानहांखा गिसि गिसि
रानाखैनो जों आंना
अबाव लामनोसो सानबावबाय आं
जोंनाबो जायगायानो गैला अबाव लामबावनांगौथाय सेरावसो दोनथ'गासिनो आंबो बे अखाखौ सोलाथिखो होनानै हायालासिनो थाथोंलै इयो रागायासो
हायालासिनोबो थादों इसेल' हफ्रामनानै थाथोंलाय
दहायनि बायदि एसेल' हानानै सानदुं थां थां ओंखारफिनबावसिगोन दा
आयौ खोरोमलायदों माथो
एसे एसे खोरोमदोंथ' आरो जि उन्दुदों गुसुखाय
सोर रुखि माबाया
सैमाया
ओं
मासेया आइजों हाबदों खोमा न' सिङाव
इयावनो दंमोन दहाय आयौ थिखोनो हाला गिलिर जाथारबाय सियारा अखायाबो दसेनो हाब्रबलाबायोलै दा लामसै र' जिखौ
जोंना खुमब्राया थाइनाया थाइदों देरनाया देरबाय बिबार बारनाया बारगासिनो नों हायोना आं हायो होननायनायनि थाय नों हायोना आं हायो होननायनि सो थायखादो
थाइबावगोन इयो थाइबावगोन बारदोंबा
थाइजौ बिफां माने मानलाहैबावबायसो
आयौ ओरै थिं साथिं थांनानानै अ औ थाइजौ ओइ ओइथिंसोना ओ माबा आङो बै बहल बिफांखौसो सानफ्रांदों जानायखौ ओं बावफ्रांदों ओरै थाइजौ फिफांथिं होननायखाय
बिथिं मानि मानलाहैबाय जि थाइ जानो हासिगोन बे
इदिनो थान्दा थाथ'बा हामगौ हायालासिनो बांद्राय
फन ल' रायज्लायग्रोनो माबा माबाल' रायलायग्रोनो दावराव खोनायो ना नहलेबा अखा हाबा ज्राम ज्रुम होबा थाय
खोनायोथ' आरो बांद्राय गोसा हायोब्ला
न सिङाव खोनानाय नङा
न' सिङाव खोनाया खोनानाया जेबो मिन्थियानो एख'मबा
जोबो इथिं ओरैजाय थिंला
ओं माबायाव सिङाव बांसिन खोनाबावोसो द्रां द्रांनो
खेबसे खेब खेबसेल' थारसै खुनुरुखुम खेबसे खेबसेखौ रायलायनांसिगोन जोङो गैलाबो फोजोबथारनिसै दिनैनो होनदो
गाबोन आरो गोदान ओंखारबा गाबोन फोजोब
ओं इदिनो सानसे सानसेनो फोजोबनो हाबाथ' मोजां जोंनि थाखायनो
बिनि थाखायनो मोजां बायोथ' आरो समाव उन्दुनो बो ओंखारनाया मेगना बोरैबा जाथारो नालाय मोनायाव आं इदि जानानैनो माबायासै
मोनायाव बांसिन जाहैयो माबा जानानै लोंनानै माने इसे
ओम आङो बे आथिङाव माबा जानाया इखो सावनानैबो मैया सावबायबो ना गुरै बोरैबा हाथ हाथाय बायदि नुदों हाथाय थानाय बायदि अंखा जायाखै जानाया ओमफा हाथाइ हाथाइ बायदि नुनानै सावनानै बहननोसै आं साननानै सावदो आं
ओमफाय बिदि सावनानै आरो खुंख्ला जाबावाखै
अबा जायाखै जानाया बैखौसो हाथायखौसो एरख'जोबबाय आङो
ओम नों एरख'वा आरो जाबावगोन इयो नांगौबा नों गोराबा ओरै बिलि माबाजो समान हास'ओरै
हास'नोबो हाया दाना माबाबाय सिनायो रोदोम बोनायसो ना मोदोम गोरलै रोदोम
नङा गोरारा सानदों आङो बैदि दालाय आसि बिमाफोराव जिंजिङाव गोरारा जायोना
बिदि गोरा नंला दाख्लैसो गोरारामोन ओमफाय बै माबाखौ सिथाबनानै लानानै गोरा गोराया सेस गाखलाजोब्बाय ना ओमफाय बै बे खंख्ला जेराव ओं जेराव गुदुं दंमोन ना बिसो ओरै रोदोमबोनाय ओमफ्राय आं मैया ओरै हाथ हाथाय हाथाय बायदि नुनानै ओरै बख' ओरै बोहरदोंमोन ब्रा बैखौ गो ओरै लावजंजं मोदोमा बारायबोनानै बोरैबा लावजंजं जाबोबायना ओरै बख' हरदोंमोन आं बै हाथाय हाथाय बायदि नुनायखौ हायाब्रा जा सायो
बै गोरा मोदोमनिफ्राय फैनायखौलाय मारै हागोन मोदोमनिफ्राय ओंखारनायखौ
आयनो खोन्थानायमोन आङो ओमफाय बिथ' हाथाय हाथाय बायदिसो सिबोरसो जादों खोमा होननानै सावनानै होनो आङो
अ सिबोर जायाबा मा होन्दोंमोनलाय गोबोरखियाव सबाय गरसे हासिब मोनसे नामा लानानै सुनानै गारबोनांगौ होननाया
मिनथिला मा खालामबा हामगोन सो सानबाय आं से मोनसेखौ
बिदि होबोनायलाय नोङो ओमफ्राय नायफिना लासिनो ओरै थाबायबोदो दं दंनो
सबाइ गरसेसे अबाव मोनगोन आङो नै
सबाया जोंनाव दं ओमफाय ओम गथा दं। ओमफाय फाथ मा हासिब ना मा होनदोंमोनलै
गोसोआव गैला आं
हासिब सुवा ओ बैदिया माबाया हासिबा थर गथिया ओं जायखिजाया बिदिखौ ओं थोरिनिबो थ होना नारेंखलनिबाबो जायो खोमा?
ए
बेखौ माबानानै
ने बानाय
ओं
दा बेलासिफ्राव ब गोबोरखि मोनगोन आङो नै लामायाव गोबोरखि नागिरो बेरायनोसै गोबोरखि अबाव दं गोबोरखि अबाव दं।
गो मोनथि नागिरो नामा आं एसे मा मा नागिर ङो आवगोलाव बेसे मा मा नागिरनांगोमोन। खांखमाखौ खेबसेनो नागिरबाबो मोनियालाय।
खांखुमाया आगोलावय नसो जि दंमोन नों दाना गैला मासेबो नुला।
नुला दा नां ओहो बै आगैनि न'आवसो आगै थाग्राया
उम उम
इयावसो मोना मोनायाव मारै फैयोथाय?
माबाजों फैयो खोमा मा होनोमोनलै नैबे माबाजों फैयो मा होनोमोनलै? ओं फहर फहरजों ना होननांगोन दे सोरांजों।
आवगोलाव हायो। बै माबा आवगोल हायो। बिदि नायबिजिरनाय नायनांगौमोन नालाय जि खांखमा नागिरबाबो मोनाब्ला ओरैनोबा फैलाबायो नांगौाय निर नागिरबाबो मोना नागिरबाबो मोना मानसिफोरनि न' न' नागिरहैलाबायबाय।
बै माबायावसो मा होनोमोनलाय बै दादिनि गलाया बेनावबो दं इनावबो दंखोमालै बेनावबो नुला माबलाबा नुनाय बायदि मोनदोंमोन आं।
गयथि बाबा जानांगौ गय
ओ ओ बिदियावसो थायो अबेनिफ्राय उजियैथाये गावसोर
बे
नोङो गैया होननानै थाबाय था उनाव बिदि माब माबायदि दोनथोदोंसै? थादो इयाव उजिबाय बेसो लेखाफोर माबाफोर फोराव बिदियावस्रि थायो।
उम
बिदि लेखाफोर दोंस दोनसार दोननानै बिदि एन्जर अरलांनाय मानाय
उम बिदिफोरावसो थायो ओमफ्राय उनावसो मोनबाय ओमफ्राय उनाव ओइ दखान खाथिनि बे जों दा थानाय आगैया इसोर याव थायामोन नना ओरै मोनसेयावसो थायोमोन बिसिनि ओरै न' खाथिनिया बिसिनावसो आइआ लायनानै होफैबाय मानै।
नांगौ
ओमफ्रायसो लानानै थांनो हाबायब बेखौबो बेसे आदार हो फिसिनानै दोनलायब्र जाबायमोन। नागिरबाबो मोनाबा ओंखाम होआखै गुद ना मामोनथाय?
जायनि
जायोरा आराम आरो खथायाव सोनानै। एसे हां लानाय आथा गुदुंबो होलाय लायबाय गुदुं गुदुं दुदुं थुखुंनानै होनानै माबा होबब्रा आदार होनानै दोनलायबावबाया सोरैबायायदिनो नागिरो।
नांगौबाथाय मोना दे बिदिनो जायो। एखमबा ओमफ्राय आरो एखमबा हले नाङा होनबाथाय जि मोनलाबायनोसै।
आरो दाख्लै फोरबो माबायाव बिदिनो नायबिजिरनायनिनो बेबो
नों माबा मा होनोमोनलाय नों हरफिनदो हरफिनोबा
ओं ओं दे हरनोसै आं